औ खुलुमबाय नोंथां नोंथांजों आं ओ बर'फोरनि जा आबाद मावनाय आरो ना आबादखौथ' जों बर'फोरा गोबां बिबांनि आबाद मावो ना गोबां रोखोमनि बेनि बागै आगै नोंथांनिसिम आं फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन
औ औ सोंजायो नोंथां औ सोंजायो नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां आ गिबियावनो जोंनि दाथ' दै दैलां बोथोरना बे दैज्लां बो बोथोराव मा मा आबाद मावो नोंथांमोननि गामियावहाय बेखौ आंनो फंनैसो फोरमायना होनो
औ औ हागोन नोंथां जोंनिथिं जोंनि ओनसोलथिं गोबांथिङै दा दैज्लांआवथ' माइ आबादखौनो मावनाय नुनो मोनखायो दा औ माइ आबाद बेखौ दा माबायदि मा मावो मा खालामग्रोनांगौ बेखौ एसे नोंथांनो फोरमायनोसै आरो दैलांनि आबाद माइ आबादानो आरो जोंनिया दैलांनिया आबादा बेलग आबाद मावनाय नुवा आरो दैलांफोराव बेबायदिनो माइखौ गायनो थाखाय जोङो गिबि गिबियावनो जा माइ बिधान दङ दोनो बेखौ जोङो औ फाथोनि बस्थायाव सोनानै बेखौ दैयाव एसे गार गारना दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयाव गाजा हरो होननानै औ बेबायदिनो हो सोनानै बस्थाखौ खाथेना दैयाव साननै बा सानथाम ओरै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जों बेखौ' दिखाङो दिखांनानै एसे ओ बार बायबाय नांनाय जागाफोरावबा ओरै ओ बहननानै दोनो आरो। माबाफोराव प्लाटिक फोराव बना बा हायावनो बो दोनजायो बेबायदि दोनना जों थास' बिलाइ फोरजों बो खोबना दोनजायो आरो होमब्लानिया गाजाया औ मोजां मोजाङै ओंखारनानै थायो आरो बेनि उनाव बेखौ जोङो मा खालामो ओ जेराव जों बेखौ फोगोन बै दुब्लि खौ जोङो साफा खालामना लायो आलि दानो बा आलि होयो होननानै मोजां एवनानै लायो आरो लानानै जों बेखौ हाब्रु खालामनानै बै जे गाजा ओंखारनाय माइ दंमोन बेखौ जोङो गारनानै ओ सारना होनाय जायो आरो दुब्लियाव बेखौनो खोथियाफोनाय होननानै बुङो आरो बेनि उनाव ओ बेनि उनाव खोथिया नांगौ आरो दानसे बा दानसेनि एसे ओ बाराबो नांगौ जानो हागौ आरो। औ माने रुजुनायनिफ्राय औ औ रज'नायनिफ्राय माने गायजानाया लासि बेबायदिनो जोङो फोनान दोनो दोनना बेयाव आथिखालाव हास सार आरिबो सारनाय नुनो मोननाय जायो आरो खोथियाफोरावबो बेबायदि औ थाबनो जौथों होननानै बा एम्फौ एनलाया जाया जाथे बेबायदि सारनाय नुनो मोनो। औ बेबायदि जों खोथियाखौ फोना दोनो दोननानै जा दुब्लियाव जों माइ गायगोन एखौ जोङो औ साफा खालामनानै आलि सालि दानना लायो बेनि उनाव खेबसे जोङो ओ आथिखालावथ' मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला। आथिखालाव ट्रेकटरजोंनो एवखायो औ बिबदिनो जोङो खेबसे ओ खारायनाय खारायना लानाय होनना बुङो आरो बेखौ खेबसे एवग्रोनानै लायो आरो जों दुब्लिखौ औ बेबायदि एवग्रोना लानानै ओ खारायना दोनना साननैसो थानानै जोङो जाहाथे बे हाग्राफोरा दुब्लिनि सेवथोननानै खेबसे एवना दोनो बेनि उनाव दै दै जायोबोला बेखौ जों एवनानै फोमोननाय जायो आरो ओ आथिखालाव खेब्रै खेबबायालासे एवनाय नुनो मोननाय जायो आरो ट्रेक्टरजों औ अब्लानिया जेब्ला दुब्लिया मोनगोन अब्लानिया ओ बै जे खोथिया फोननानै दोन्दोंमोन बेखौ फुनानै लानाय जायो आरो फुना लानानै बेबायदिनो ओ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनिथिंजायबो औ औ औ न बेबायदिनो आथिखालाव हासारारि माइफोरावबो गोबां मुलि रासायनारि बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरो औ नंगौ नंगौ बेबायदिनो गोबां माइआाबो गोबां रोखोमनि आथिखालाव गोदान गोदान माइ आरि फैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो हाथाइआरिफोराव बिदान गोदान गोदान गोदान गोदान न बेबायदि दैलांफोराव औ दैलांफोराव जोङो जेरै आग्लानिफ्रायनो गायबोखानाय आगोलनिफ्रायनो ओ जों बेबायदिबो एसे एसे गायनानै लायो आरो जाहाथे मागो दमासिफोराव फिथा सावनानै जाजानाय बायदि
औ नोंगौ
बेबायदि जानायखौ आलादा माइ आरो फिथा आरि बानायगा आलागा लादा गायना लानाय नुनो मोननाय जायो आरो
औ
बिदिनो गोबां जेरै माइनि अन गायैबो ओ मेगं आरिबो गायनाय नुनो मोनो आरो दैलांफोराव जेरै ओ लेस फोरा आरि ओ दा दा भिन्दि मायबा मायबि ओरै गोबां रोखोमनि मेगं थाइगंबो गायनाय नुनो मोनो आरो दैलां आवबो बिदिनो जोंनिथिंजायबो ओ दासान्दि राङालाव आरिफोरबो खुमब्रा पानिलाव बेफोरबायदिबो गोबां गायनाय नुनो मोनो बेफोराव आथिखालाव गोबां मुलि आरि बाहायनानै गायनायखौबो जों नुनो मोनो आरो
औ नोंगौ
औ आ ओ थांमोननिथिंजाय मा मा गायनाय जायो दैलांफोराव माने मा मा आबाद मावनाय जायो
औ नोंथां जोंनिथिंजायबो दा दैलां बोथोर नालाय दायो गायनाय फुनायनि दिन बेनिखायनो जोंनिथिंजायबो फार्स्टआवनो माइखौनो गायग्रोयो ना नोंथां औ बे माइ गायनो थाखाय जोंथ' खोथिया नांगोन नालाय फार्स्टआवनो खोथियाखौ फोयो आरो नोंथां खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो नांगौ बिबां न'आवनो थाखानाय माइ बिदान एबा हाथायफोरनिफ्राय बायना लाना फैनाय जायो आरोना नों थां बेनिफ्राय बे बिदान खौ नांगौ बायदि जखा लानानैहाय जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै ओ दैमा एबा फु ख्रिआव सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां सानथामबा सानब्रैनि थाखाय बेनिफ्राय जोङो बेखौ सोंना दोननायखौ सानैबा सानथामबा सानब्रै थानानै बो खांनानै दसे सम बार नांनाय ओ जायगायाव दोनो आरो ना मानो होमबा बेयाव थानाय दैया जाहाथे सरदनानै गलां जोबो आरोना नोंथां औ बिनि उनाव जोङो बेखौ न'आव लानानै फैनो आरोना न' न'आव लानानै फैनानै जों बेखौ ओ खामसालियाव लखबनाय लखब नानै फेनस्रानानै ओ थास'नि बिलाइजों खोब नानै दोननाय जायो आरोना नोंथां साननै बा सानथामनि थाखाय औ बेखौ बिनि उनाव जोङो बेखौ फोनो थाखाय जा हा बे हाखौ जोङो मोजाङै खारायग्रोनानै लायो। आरोना नोंथां बेखौ मोजाङै खारायग्रोनानै लानानैहाय जेबोला हाया मोजाङै मोजां जायो अब्ला जों सामार होयो आरोना नोंथां जायखौ जोङो मै होनाय होनो। औ बेखौ जोङो सामार होना लानानै जेबोला हाया मोजाङै ओ गुरै जायो खोथिया फोजानाय जायो अब्ला जों खोथियाखौ ओ फोथाराव लाना थांनानैहाय ओ फोथारनि कना दखना हरसे जायगायावहाय गय फाथै होनानै जोङो ओ खुलुमग्रोयो आरोना नोंथां जाहाथे मोजां जायो खोथियाया मोजाङै मोजां रज'नानै मोजां जायो बिनि थाखाय जोङो आर'ज गाबग्रोनानै लायो आरो ना नोंथां औ बिनिफ्राय जोङो ओ बेखौ आखायाव मुथासे से मुथासे लानानै ओ सारनानै होनाय जायो आरो आरोना फोनाय जायो माने बिनिफ्राय बेखौ फोखांनानै जोङो ओ दान मोनसेसो दोनो आरो ना ना नोंथां जौनानै फुजानाय जायो। बिनिफ्राय जोङो ओ‌ बेखौ दान मोनसेसो जाबाथाय फुयो आरोना नोंथां। फुनानैहाय जों बेखौ ओ‌ दोन थुम फुनानै दोनथुमग्रोनाय जायो आरो आरोना फुनानै दोनथुमनानै ओ जोङो बेखौ गायनो थाखाय ओ‌ फोथारखौ मोजाङै हालेवनानै लानांगौ लायो आरो नोंथां जायखौ जोङो‌‌ ओ खारायनाय होननानै बुङो बेखौ जोङो मोजाङै हालेवनानै लायो आरो दा गोदोनि दिनावथ' जोङो नुनो ओ‌‌ बाराबो नुनो मोनासै सै नाथाय एसे एसे नुनो मोनदों जा मोसौजोंसो हालेवनानै गायोमोन आरो माइखौ नोंथां नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ औ बिनिफ्राय जोङो दानि जुगावथ' ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै बयबो गायो नोंथां मोननिथिंजायैबो बिबदिनो गायो जानांगौ
अ नंगौ नोंथां जोंनिथिं जायैबो बिदिनो जायो औ
बेनिफ्राय जोङो मोजाङै हालेवनानै लानानै जेब्ला हाया मोजाङै ओ मोनो आरो मोजाङै ओ गुरै जायो गुरै जाब्ला जोंनि बे ओनसोलावहाय मोननाय होनोखा आरोना नोंथां बेखौ मोजाङै गुरै जाबोला हाया जोङो बेयाव सामार होनानै बेखौ गायो आरोना नोंथां जों बे फुना लाना खो फुना लानाय खोथियाखौ गायो आरो औ बिनि सिगाङावनो जोंहा ओ आलिबो दाननांगौ आलि खोनांगौ औ बिनि ओमफ्राय जोङो आलि दाना आलि खोखांनानै जोङो गायो आरो ना माइखौ नोंथां बिनिफ्राय गायखांनानै ए जोङो ओ द' बास स्नि
औ
उम औ द' बा स्नि दान
औ नंगौ
थानानैहाय जोंना माइआ ओ फिथाइ थाइ यो आरोना नोंथां फिथाइ थाइबा बिबार बारो बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ फिथाइ थायनानैहाय मोनब्लाथाय जों बिखौ न'आव हानानै लाना फैनाय जायो आरोना नोंथां बेखौ हानानै लाना फैनानै जोङो ओ न'आव दोननानै ओ हाखांब्लाथाय जोङो बेखौ ओ नानाय जायो आरोना नोंथां दानि जुगावथ' जोंहा ओ ट्रेक्टरजोंनो नायो गासिबो औ मानो होमब्ला जों दानि जुग गौ मोसौखौनो बारा नुनो थांला नालाय न'खर न'खर औ बिनिफ्राय जोङो बे खौ नायो आरो ना नानानै न'आवहाय ओ न'नि फा ख्रियावहाय सोनानै दोननाय जायो आर ना नोंथां औ बिनिफ्राय जोंहा ओ बे माइ आबादनि अनगायै गोबां मैगं थाइगं आबादबो मावनो हायो जेरै पटल जिंखा काक्रेल बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंबो मावो आरो ना गायो
दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय नोंथांजों रायलायना गोबां बाथ्रा मोनथोनि मोनबाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों नोंथां